हेलौ
अ हेलौ नोंथां।
अ नोंथांनि मानथोखौ मानिे फिसा खोनाफैदो नोंथां।
औ खोना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ औ। नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि बा बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबो थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ। आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर' जेन'बा जोंनि गामि ओनसोलावहाय माबायदिहाय दाउ अमा फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंनांदों बा माबायदिहाय जोङो रांखान्थियाव हेफाजाब ओ मोनबोदों बेनि सायाव नोंथांजों सावराय सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला?
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो न'खरफोराव मासे मानै दाउफोराथ' थाखायो नङा होमबा बिदिनो जोङो ओ दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै जोङो गोबां रांखान्थियावबो हेफाजाब मोनबोदों आरोना जोङो दा अमाखौ ओ माबोरैहाय फिसिनाय जायो होनोब्ला जों आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। जोंहाथ' बिदि ओ गासैबो सुबुङाथ' बिदि अमानि दाउनि फार्म बानायनाय जाया नङा होमबा नोंथां? जोंहा बिदिनो न'आव मासेबा मानै बेखौ लानाय जायो आरोना बिदिनो जोङो अमा अमाखौ जोङो मा मा आदार होननानै जोङो फेदेरनाय जायो होन नानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो गुन्दैखौथ' जों होनाय जाखायो नङा होमबा बिदिनो बेजों लोगोसेनो जोंहा हाग्रा बंग्रायाव जोङो जि थास' रज'नाय थास' गो जेनबा थास' गुफुर जों बेखौ ओ नागिरनानै बा हाना लाबनानै जोङो ओ रुनानै जोङो अमानो होनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे जोङो जानो मेगं हानाय बिगुर बेफोरखौबो जोङो रुनानै होनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो ओ बिदिनो औ ओ बिदिनो जोंहा ओ जौ संनाय जायोना खायफा खायफा गामि ओनसोलावहाय बिदिनो जौनि अफ्रि बे अफ्रिखौबो ओ गुन्दैफोरजों ओंखामफोरजों लगायनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। आरो जोंहा बिदिनो अमाफोरखौ मोजाङै आदार होबा मोजाङै जोथोन लाबा जोंहा अमाफोरा बो ओ मास मोनथाम बा मास मोनब्रैफोरावनो मोजाङै देरोब्लाथाय ओ जोङो फाननो हानाय राहा लामायाव फैयो आरोना बेजोंनो जोंहा गोबां सुबुङानो ओ रां खान्थियाव गोबां हेफाजाब मोनबोदों आरो नोंथाङाबो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा दाउ, अमा बा बोरमा मोसौ फिसिनानै ओ गावनि जिउखौ खुंलांनो हादों बा रांखा न्थियारियाव हेफाजाब मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ आं हागोन नोंथां। ओ जोंनि गामि गामि ओनसोलावथ' आं नुबोनाय बायदिथ' जोंहा माने गामियावहाय मोनथाम मोनब्रैसो बिदि अमानि फार्म दङ आरोना जोंनि दा आं नुनायाव ओ जेनेबा जोङो जेनेबा अमाखौ बिसोरोथ' माने मासे मानैल' ला-लाया नालाय जेनेबा बिसोनावथ' ओ दसथा पन्द्र'थासो अमायानो दंसाबो माने दंफ्रामजोबोआनो दे बिसोरनावहाय जेनेबा बिसोरो फार्म बानायदों नालाय
ओ बिसोरो गिबियावनो माने जेनेबा मासे मानैजोंनो जेनेबा बिसोरो जागायजेनदोंमोन आरोना अमानि फ्राम खौहाय गामियावहाय जेनेबा ओ जेनेबा सासेखौ नुनानै बे सासेयाबो माने गोसो जालांबाय बेखौ नु जेनेबा बिनि आयदाखौ मिथिनानै बा जेनेबा बियो बा अमाखौ जेनेबा अमाखौ फिसिनानै जे फार्म बानायलांबायमोन बिदिनो बेखौ नुनानैबो माने गुबुन सासेयाबो माने गोसो जालांबाय आरोना जोंनियावबो बिदिनो साब्रै साबबा जालांबाय आरोना अमा फार्म खुलिनाया।
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा जेनेबा जेनेबा गिबियाव माबायदिहाय जागायजेनदोंमोन होनब्ला दा बेयो जेनेबा आं नुनायावथ' माने बे सुबुङा माने गिबियावनो जेनेबा अमा मासे फिसिग्रोनानै जेनेबा ओ बे अमाखौ माने फिसा जाहोनानै माने बे अमानि बिमानि फिसाखौनो लाखिनानै माने बिदिनो ओ जेनेबा आदार जाहोनानै माने फेदेरना माने बिदिनो फ्राम बानायलांदोंमोन आरो ना।
औ बिदिनो जोंहा माने बिसोरो आदारबो मोजाङै होबाय थाबाय जेनेबा जेनेबा बिदिनो न'निबो जेनेबा नोंथाङासो दानि अमा जेनेबा मा होनो बेखौ थास' गोसोम जेनेबा बिदिनो थास' हानानै जेनेबा रुनानै जेनेबा बिदिनो जा होनाय बिदिनो थिग बेबायदिनो बिसोरबो बिदिनो जाहोयोमोन ओमफ्रायहाय जेनेबा बिदिनो ओंखाम खालायफोरखौबो होयोमोन जेनेबा जुमायबो संनाय जाखायो नालाय जेनेबा बिदिनो अफ्रि खौ जेनेबा ओंखामजों ओंखाम खालायजों जेनेबा जोंनि जानाय जाग'हायैखौ जों गारनाय जायो नालाय बे खालायखौबो माने ओंखामजों गलायनानै होनाय जायोमोन आरो ना। आदाराव बिदिनो दानियाथ' आरो
बिदि आदारल' होनायखौ नुनो मोनला जेनेबा बायनानै मोननाय जेनेबा बिदिनो आदार मोनो नालाय दाना बेफोरखौ होनाय जायो आरोना बांसिनानो जेनेबा अमाखौबो माने थाब देरखांनाय मोनो माने जेनेबा बायनाय आदारखौ होबा माने बिदि खोनानो मोनदों आरोना आङो। जेनेबा फार्म बानायनायफोरनियाव जेनेबा मिथिदों माने बिसोरो जेनेबा बिदिनो ओरैनो मोननाय आदारखौल' होआ जेनबा बायनानैबो होनाय जायो आरोना आदारखौ। अमाफोरनो बिदि होनना माने खोन्थादों आरोना बिसोरो।
उम
बिसोरो माने बुहुद माने अमा फिसिनानै माने जोबोद रांनि मुलाम फाबो मोननो हादोंनो आरोना जेनेबा न'खर सलायनाय माने माने एसे माने हानाय बायदि मोनलांदों आरोना जेनेबा दानि दानि दिनावथ' माने अमा अमा मासे बायनोबाथ' अमा फिसा मासे बायनायावथ' माने हाजारनि खमानो जायाना जेनेबा ओ अमा अमा फि दा जेनेबा गुन्दा बायनांगौबाथ' जोंहा सारि हाजारा जेनेबा सारि तिन हाजारसोआ नां खागौ नङा होमबा जेनेबा बिदिनो बुन्दियाबोथ' एसे मोजां जेनेबा मोजां पुस्ता अमाबा माने जों बेखौ तिन हाजारनि सिंयावनो बायनो हायाना नंगौ ना। खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा अमा फार्म बानायबा एसे लाब जायो आरोना जेनेबा फिसाखौ जोङो फाननो हायो। जेनेबा बेखौ फिसाखौनो बिमानिफ्राय लाखि नानै माने गोदोर खामनानै जोंहा आरो बुरजासिन राङावबो फाननो हायो माने जोंहा बहुद माने मा होनो लाब जानायखौ नुनो मोनो आरोना जोङो। माने रांनि रांनि अनसुंथायाव जेनेबा जोङो माने अमा अमाखौल' जोङो फार्म बानायनायखौ नुनो मोना जेनेबा जोङो बोरमाखौबो फार्म बानायनायखौ नुनो मोनो आथिखा लाव बिदिनो दाउखौबो जेनेबा बि बदिनो ओ बोरमाफोरनोथ' आरो जेबो बायनाय आदार होलायनाङा जेनेबा हाग्रा बंग्रायावनो जों बेखौ ओ हैनोबो हायो। हगारनाबो हा होनो हायो दसे दसे सम। माबा मानसिया नायनो जेनेबा सम दङब्ला माने बियो जेनेबा सम गैया थ' बेलेग जाबाय जेनेबा बियो माने जेनेबा बोरमानो जेनेबा दंफां दालाइ फाख्रि माने बारिफोरावनो थासोयो नालाय। दानिया जोंना जेनेबा बिदिनो बिसोरो आरो हाग्रा हाग्रानि बुस्थुसो जायो नालाय बिलाइ फोरखौसो माने सस जायो आरोना जेनेबा बोरमाफोरखौबो माने जोङो फिसिनानैहाय फेदेरनानैहाय जोङो माने बुरजा रां मोनो आरोना बेफोरखौ फानहैनानै माने। जे जोङो बिदिनो जोंहा दाउआबोथ जोङो दाउखौबोथ जोङो न'आवनो फिसिखानाय जायो जोङो माने आरो बिनि सायावबो दानिया आरो फार्मबो बानायनो माने हमलांबाय आरोना दानि गामिनि मानसि फोरा माने मिथिनाय जाजोबबाय माने गा सिबो बिदि फार्म बानायबा बिदि बिदि जेनेबा बुरजा दाउ फिसिनानै जोङो रां खा मायनो हायो बिदि आयदा मोनलांजोब्बाय आरोना? खायफा खायफा सुबुंफोरा आगोलो मिथियामोन बारा। दानिया मिथिलांबाय बिदिनो जोंनि गामियावबो बिदिनो दानिया फार्म बानायनायखौ आं नुनो मोनसै आरो ना दानिया।
औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ
उम जेनेबा जोंहा बोरमाफोरनोथ बिदिनो बेखिनिखोनो आदारखो होनाय जायो आरोना जेनेबा गाम्बारि फाख्रिनि जेनेबा बिलाइ ओ संख्रिनि बिलाइ, बिदिनो जामनि बिलाइ बेफोरबायदिखौ आं होनो मोनो। बेखौनो होबोनाय मे नुनो मोन्दों आरो ना।
औ नंगौ नोंथां औ औ ओ जोंहा औ।
दा लाथा लेवाफोरखौबो होनायखो आं नुनो मोनदों आरो ना
अ अ नंगौ नोंथां ओ दा नोंथाङा मोसौ बोरमानि सायाव बुंलांदोंना नोंथां ओ जोंहा दा मोसौ औ। मोसौ फिसिनायावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दङो आरो रांखान्थियावल नङा जोङो ओ जेने बा जों दा मोसौ हालिसे बा ओ फिसिनो गोनांबा जोंहा बिदिनो ओ दब्लायसे बा दब्लायनै बा बिगासेफोर हा थानायाव जोङो बेजों नो हालेवनानै जोंनि जि नांगौखिनि खेथि जोङो बे आबादखौ मावनो हायो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जि मोसौ गाय थायोब्लाथाय जों बेनिफाय ओ गाइखेर मोननाय जायोना? बे गाइखेरखौबो जोंहा फाननानै मुलाम्फाबो जायो आरो जों ङो न'आवनो साहाबो मोनलांनाय जायो आरो बे गाइखेरजोंनो जोङो न'आवनो खिउ बानायनाय जायो आरो पनिर बानायनानै ओ जानो हायो आरो जोंहा गाइ खेर मैखि बेखौबो जोङो बानायनानै जानो हायो आरोना नोंथां बेदिनो ओ औ मोसौफोरखौ फिसिनानैबो जोंहा मुलाम्फाबो दं आरोना ओ बिदिनो जोङो ओ जेन'बा मोसौआथ' बिदि जोंनि ओ आदार बायनाय आदार फोर जाया नालाय जोंहा मिथिंगानिनो मोननाय गांसोफोरखौनो बिसोरो जानानै ओ देरहोलाङो आरो बोरमा बोरमा मोसौ एखेआनो। ओ आरो बेजों लोगोसेनो नों थांमोननि ओनसोलावहाय ओ दाउ फारमफोर बानायनाय जायो नामा नों थां?
औ औ बानायनाय जायो आं माने नुबाय आरोना जोंनि गामियावबो जेनेबा न'खरफथामसो दोङ आरो ना दाउ फ्रांमआ।
औ। खोनादों नोंथां। ओ जोंना दा दाउ फिसिनोबो जोंना गोबां सुबुङानो बिदि फार्म बानायनाय जा जाया नालाय? ओ खायफा‌ खायफा फाराम बानायनो थाखाय ओ जोंनि ओनसोलावबो दं बिदिनो नखरफा नखरनै। ओ दा आं नोंथांनो फोरमायनो सै ओ बे फार्म बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ‌ न' मोनसे मोजाङै बानायना दोननांगोन आरो ना बेयाव सायला मोनसे होनां गोन औ बेनि उनावहाय ओ बेयावनो खाथियावनो जोंहा सायला होआलासिनो मोनसे गोजौ मुस्रिफोर बा नेट सोंनानै जोङो दोननांगोन आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोंहा दाउ फिसा फिसा बायनानै लाबोनाय जायो मासेयावहाय बाजि बा ब्रैजि रां होनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै लाबोनानै बि बिनि उनाव जों बेखौ मोजाङै लाबोनानै ओ ओ बेखौ ओ ख'थायाव दोननाय जायो बाथ'रि कागजफोर बनानै बिसोरो जानला मोनानला खिलानानै जायगाफोरा ओ थाबनो गा गज्रि जायो नालाय बेनि थाखायनो औ बेनि उनाव बिसोरनो मोजाङै आदारफोर होफैनांगौ बिसोरनि जाग्रा आदार बिसोरथ' जोंनि दा लकेल दाउफोरा जेरै ओ न'नि ओंखाम खालायफोरखौ जानानै देरो बिसोरो बिदि ज जानाय जाया नालाय बेनि थाखायनो जोंहा बिसोरनो एक्सट्रा आदार बायनांगौ जायो आरो बिदिनो बे लासै लासै जेब्ला देरलांगोन बिसोरनो बिदिनो आदाराबो गिदिर गिदिर जाहोलाङो आरो ना नोंथां बिदिनो औ बिदिनो बिसोरो मा लकेल दाउ फिसिनो गोनांबा दान मोनथाम लायो आरोना दान मोनथाम दान मोनब्रै फानजानाय जाजासिम बिसोरखौ बिदि फिसिनांगौ खौ आरोना नोंथां औ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जाहोलांबाय आ आ आसा खालामो नोंथांजों फिन बिदिनो खनसे सावरायनो मोनगोन होननानै जों बे फिनावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां
औ दे नोंथां
औ